औ नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांसिमबो मोनाबिलिनि गेजेर हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजनि हारिमुनि बागैहाय फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो हागोन नोंथां
औ नोंथां ओ बिदिब्ला आङो गिबि गिबियावनो नोंथांनो हारिमुनि बागै फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे अब्ला नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना हारिमु होनोब्लाथ' गासिबो गोलैजोबो ना नों थां जेरैहाय जोङो ओ राव जा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय रायज्लायनाय गासिबो जोंनो ओ जयैनो मोनसे हारिमु जायो आरोना नोंथां ओ जेरैहाय जोंनो मो नसे हारिमु जानोब्ला जोंना गिबियावनो थानांगोन बै हारिनि ओ राव एबा रायज्लायनाय बे हारिया मा रायज्लायो बिनि बेफोर थानांगोन बा बै हारिया ओ गाननाय जोमनाया बिसोरनिया माबायदि बा बिसोरो माबायदि थायो बिसोरनि ओ जानाय लोंनायफोरा मा मा जायो बेसोर गासैखौबो जोङो खौसेयैनो ओ हारिमुआव गोग्लैयो आरोना बे नोंथां जेरैहाय जोंना बैसागु फोरबो मागो फोरबो दमांसि फोरबो ओ गाजा फोरबो गा गारजा होनाय फोरबो बा जोङो काति गासा होनाय बेफोर गासिबोसो जोंना ओ जयैनो हारिमुआव गोलैयो आरोना नोंथां ओ मोनसे हारिमु जानोबोला जोंना गिबियावनो ओ जोंनि बर'निनो दोरोङारि खाम सिफुं दामनाया थानांगोन बा जोंनि ओ राव हारिमुआव थानांगोन बा जोंना जेरैहाय बर' रावज्लाव रायज्लायो दा बेफोरो जोंनिया थानांगोन आरो जेरैहाय जोंनिया गुबुन मोन से हारिया हारिमु जानोबोला बिसोरनियावहाय ओ राव हारिमुफोरा थानांगोन जेरै गुबुन हारिखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि हारियाबो ओ जेरै असमिया हारि बा जोङो सावथाल हारि बा जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिफोराबो बेबायदिनो ओ गाननाय जोमनायजोंसो लानानैहाय मोनसे हारिमु जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो हारिमुनि होनोब्ला जोंना बर' हारियावहाय जेरै बर' सुबुंफोराहाय दैज्लां बो थोर सौफैयो ओ माइ आबाद मावो बा जोङो बर' सुबुंफोरा बेयावनो न'वावनो ओ दाउ अमा फिसिनानै न'वावनो रायजो जायो बा जोङो बेबायदिनो दैमा दैसाफोराव साम' खांख्राइ गुरनानै जायो। बा जोङो ओ बर' सुबुंफोरा मिथिंगायानो सोरजिनाय ओ जेरैहाय जोङो मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो जोंना बर' हारिफोरा नागिरनानै जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जेरैहाय जोङो ओ मानलाग्रा हारि हिसाबै जोङो जेरै ओ खिफि बेन्दों बा जोङो बेबायदिनो दैयाव थाग्रा हारि ओ मान्दे हेेलाइन्सि ओ अन्थाइ बाजाब ओ बेबायदिनोहाय ओ दाउ फेन्दा बायदि गोबां बिबांनि जोंना हाग्रायाव रजुनाय मुवा बेसादखौ जोङो ओ खांथिंना जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेफोरबो जोंना ओ बर' हारिनि मोनफा मोनफा ओ माबा आरोना नोंथां मा होनगोन बेखौ हारिमु आरोना
आ
बेफोर गाैबो जोंना लोगो नांनानैसो ओ मोनसे हारिमुआव गोग्लैयो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना ओ बैसागु फोरबोखौबो जोङो ओ बर' सुबुंफोराहाय माबोरैहाय खुङो बेबायदिनो जोंना बैसागु फोरबो खुंनायावबो ओ बर'फोरा गिबियावनो मोसौ थुखैयो बेनि उनावहाय मोसौ थुखै थैखांनानै जोङो बेबायदिनो बैसागोनि से खालार फैबा जोङो बाथौसालियाव बा बाथौ थानसालियाव ओ बोसोरनि जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो बेफोराव जोङो आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों जाहाथे बोसोरा मोजाङै मोजां थाङो ओ बेनि उनावहाय जोङो नैथि सानखालि बिदिनो ओ बर'निनो दोरोङारि खाम सिफुं जथा सेरजा गासैखौबो ओ लानानैहाय जोङो बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरोना नोंथां ओ बे बेफोर गासिबो जोंनिया ओ हारिमुआवनो गोग्लैयो मानो होनोब्ला जोंना ओ हारिमुआव बेफोर गासिबो गोग्लैबासो मोनसे हारिमु जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोंना ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइ बिथिङाबो जोंना ओ हारिमुआव जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां मानो होनो जेरैहाय जोङो सासे सुबुङा जेबोखौनो रोङाबोला बा बे हारिनि फारसे जेबोखौनो मोनथियाबोला बेफोरखौ जोङो ओ हारिमुआव माबोरैहाय लांनो जेरैहाय जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सासे सासे गोदोर मानसि जानो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ लानानैसो जोंना ओ मोनसे मोनसे ओ हारिमु जायो आरोना नोंथां बेबदिनो जोङो आबाद मावनाय बिथिङावबो नायनो थाङोब्ला जोङो आबाद मावनानै सासे ओ जौगासार सुबुं जानो हायोबा बा जोङो बेफोरो ओ खेला गेलेनायनि बिथिङावबो जोङो नायनो थाङोबा बिसोरो सासे ओ मोजां खेलारु जानानै जोंनि बर' सुबुंनि हारिमुखौहाय गोजौ फारसे ओ थिखांनायाव मदद होयो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना बर' सुबुं फोराहाय गोजौ फारसे ओ गाखोयोबोला जोंखौ बयबो बेयो मोनसे मोनसे गुबुन सुबुंनि हारिफोरा ओ सानगोन आरोना नोंथां बेयो जाबाय बर'नि हारिमु बा बर' सुबुं बेबायदिनो जोङो जोंनि मोसानाय जेरै जोंना खेराइ फोरबो बा खेराइ मोसानाय बेखौबो जोङो गोजौ ओ लेभेलाव जोङो ओ मोसाहैनो हानांगोन आरोना नों थां जेरैहाय जोंनि इण्डियानि बाहेरायाव थानाय गोबां गोबां ओ हादोर हादोरसाफोरावहाय जोङो ओ जोंनि बर'निनो मोसानाय बेखौ जोङो दिन्थिफुंहैनो हानांगोन आरोना नोंथां जोंनाव ओ बेबायदि मोसानाय दोङ बा जोङो बेबायदि बाथौ धोरमोखौ फुजियो बेबायदिखौ जोङो गुबुन हारियाव दिन्थिहैनो थांब्लासो जोंनिया हारिमुवा जौगागोन आरो ना नोंथां बेफोरनो जोंना खौसेयैनो ज' ज जानानै मोनसे मोनसे हारिमुआव गोलैयो आरोना नोंथां गासिबो बेजोंसो खौसेथि जानानै जोंना ओ बर'नि हारिमु होननानै जोंङो ओ साननो हायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथांङाबो आंनो फंनैसो फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथां जोंनि हारिमुवावहाय मा मा गोग्लैयो बा जोंनि बर' हारिमुवाहाय मा मा जायो नोंथांङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां अब्ला आं फोरमायनो लानोसै अब्ला ना नोंथां
औ औ
दा नोंथांङानो बुंलांनाय बायदि दा जोंहा जे हारिमु बेयो जोंहा गैयाब्लानो जाया मानो होनबा जोंहा हारिमु नंङाब्ला जोंहा हारि जाया आरो हारि गैयाबा जोंहा हारिमु नंगौ ना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा जि बर' हारियावथ' गोबां बिबदिनो हारिमु दंनालाय नोंथां जेरै जोंहा
मोसानायनि आयदायाव बुंनो थांङोब्ला गोबां मोसानाय जों जेरै बागुरुम्बा खेराइ बायदि फुजा एबा मोदाय होनायफोरावबो मोसानाय नुनो मोनो।
औ थारैनो नोंथां
औ आरो जोंहा जि आइजो माहारिनि जि दानाय लुनाय बेफोरबो दोंङो जालाय जोंहा दोंङो गिबियाव बयजोंबो मिथिजानाय जोंहा जि आर'नाइ बेबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन एबा हारिमु आरो ना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां
औ आरो जोंहा एसे दंबावो बेनो जाबाय जोंहा जे गामसा जाय हय जेरावहाय जोंहा आर'नाइबो एरनाय जायो जायखौ जोंङो बड'लेण्ड गामसाबो होनो आरो ना नोंथां
बेबो जोंनि मोनसे हारिमु दानाय लुनायनि आरो ना नोंथां आरो जोंहा दख'ना थाबावो औ दख'ना थाबावो आरो ना नोंथां जायखौ जों आइजो माहारिफोरा गाननाय जायो।
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जे बर' हारिमु होनब्ला जोंहा जानाय लोंनायबो दोंबावो जेरै जोंहा जोंनि बर'फ्रा औ जोंनि बर'फ्रा जि जानायनि हारिमु बेयाव जोंहा दोंङो गिबियावनो जोंहा अन अला सबाइ नाफाम नारजि आरो लाथा बायदि गोबां दंबावो आरो ना नोंथां नाथाय नाथाय दा आथिखाल मुगायाव आंनि बायदिब्ला जि जोंनि हारिमुवारि जि ओंख्रिफोर जेरै दा सबाय आरो जि एम्फौ लाथा बायदिफोरखौ दा जोंनिफ्राय गुबुनफोराबो सोलोंनानै बेफोरखौ गोबाङानो फ्राय मिथिगौ एबा जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिब्दिनो जोङा हारिमु होनब्ला जोङा गोबां दंबावो जेरै जोङा हाल एवनायाव लानाय जायखौ जोङो नांगोल जंगाल बायदिबो होनो बेबो जोंनि मोनसे हारिमुनि मोनसे बाहागो जायखौ जों आबाद मावनायाव बाय दियाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ आरो थिग बेबायदिनो जाहाथ' गोबां दङ जेरै जोंहा हारिमुनि जोंनि हारिमुनि जि दामनाय-देनाय जेरै खाम, जथा, सेर्जा, सिफुं बायदि आरो नोंथां गोबां दङ।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बिब्दिनो जोंहा गोबां दंबावो आरो आं बायदिब्ला दा जोंनि जि नोंथाङासो दहय बुंलांनाय बायदि जोंहा जि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंहा इयुनावबो जि जोंहा बेखौ मिथिनांगौ एबा रोंनो नांगौ होनदोंमोनना नोंथाङा?
औ औ नंगौ नोंथां।
आथिखाल मुगायाव आंनि बायदिब्ला जि जोंनि जि दामनाय-देनाय बेफोरनि जोंहा गोबाङानो खमायलांनो हमबाय आरोना नोंथां जेरै जोंहा ओ सेर्जा सेर्जा हुग्रा आरो गंगोना बायदि बायदि दामजुफोरखो जोङो गोबांखोनो गोबां माने खमायलांबायानो जानो हागौ नोंथां नंगौना?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ बिब्दिनो जोंहा बिब्दिनो सासेनिफ्राय सासे एबा गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासे बिब्दिनो
औ औ
खमायलांबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुवा एबा जि जोंनि जि सिनायथि बे जोबलांनो हमगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिब्दिनो जोङो जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय नङाब्ला जोङो बयजोंबो मिथिजानो जाबाय थानो थाखाय जोंहा बेखौ जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनोबो फोरोंनांगोन आरो जोंबो मोनसे गोख्रों थिरांथा लानांगोनदि जि जोंहा हारिमुखौ नागारनो हाया मानो होनब्ला बि जोंनि बर' मा हारिनि थाखाय मोनसे सिनायथि होननानै जों बेखौ इयुन जोलैफोरनो फोरोंलांनांगोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो आरोना नोंथां जोंहा जि हारिमु नङाब्लाथ' जोंहा जाया जेरै जाहा दा हारिमु थानायखौसो थानायखायसो जोंहा गोबां एबा गुबुन हारिफोरजोंसो जोंहा सिनायथि दं नालाय जेरै बिथांमोना जे बायदि आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथां जोंनाबोथ' समा सफैबाय नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ ओ
ओ थारैनो नोंथां नोंथांजों ओ जोंनि बर'निनो ओ हारिमुनि बागैहाय सावरायनो मोननानै माखासे मोनथियै मोना बाथ्राफोरखौहाय नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथांनिफ्राय गोबां गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै
औ औ थारैनो नोंगौ नोंथां
औ